खोनाबायदा नोंथां? औ औ औ औ नंगौ औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ। औ होमबा जों दायो औ औ। औ औ जागोन। औ हागोन हागोन नोंथां।
औ। दा बिदिब्ला
औ औ औ नंगौ नंगौ औ औ औ औ औ।
बुंनो थाङोबाथ' जोङो
बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो गिबि गिबियावनो बुंनांगोन लाथा एम्फौ औ ला था एम्फौ
औ लाथा एम्फौ आरो मुगा बिदिनो एम्फौ थायोना आरो आरो बे एंखावरि गां
औ औ औ औ औ औ नंगौ औ। औ औ।
गससैबो फिसिजोबोमोन आवजायो मानोना जोंनि बर' ओं सुबुंफोरा लाथा एम्फौ फिसिनानै लाथा एम्फौखौ ओ माबाददिहाय जायोमोन होननो थाङोब्ला बिसोरो गिबि गिबियावनो लाथा फिसा फिसाखौ लाबोयो गुबुननिफ्राय बाबो बिधान लाबो लाबोनानै बेखौ माने मोनसे बिलाइयाव दोनो जायखौ जोङो
औ औ औ औ औ
बेवहाय ओ बिसोरनो फिसिनानै बेयाव बिलाइ हाबा होना दोननानै बिदिनो बिलाइफोरखौ होफैयो हानना आनै आरो बिसोर जेब्ला बिदिनो जायै जायै देरलाङो देरनानै बिसोर मोनसे एबा फिथोब थोबो बहाय अब्लाना जोङो बे फिथोबनिफ्राय फिथोबनिफ्राय बे एम फौखौ दिहुननानै बे एम्फौखौ जोङो जानायखौ जों नुनो मोनो जायखौ जोङो ओ एवनानै जायो ओ थावजों एवनानै जायो बेखौ जोबोर गोथाव मोनो जेनेबा गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय जोंनि बर' हारिया बे ला था एम्फौखौ आरो लाथा एम्फौखौ जानायावबो बाहाया माने
औ औ नंगौ सैथो औ औ
बेयो आरो बेखौ जोङो अनला खारैजोंबो संनानै जानायखो
औ औ औ औ औ औ नंगौ
एवना जायो अनला खारैआव होयो आरो मैथाफोरजोंबो लानानै माने बेखौ बसनानै एवना जानायखौ जोङो ओ धुनो मोनो बा मोतियों बिदिनो ओ लाता एम्फौ आरो इदि गुसिंग्रा गुसिंग्राफोरखौ जोङो माबेनि फ्राय हमनानै माबादि जायो होनो थाङोबाथाय गुसिंग्राखौ ओ बिदिनो ओ बांसिनैनो दैमा जिंफोराव बांसिन मोनो नाथाय जोंनि जेनेबा बेबादिनिनो बोरि ओनसोलावबो मोनो बे बियो माने
औ औ
गोदो बिखौ उन्दैयावहाय जो दै सोनानै बहरनो मोन आरोना दै ओ बालथि-बालथि लांबाय लांना बिदि बारिफोराव खुरना थाबाथाय गुदुं नुबाथाय जों दै सो दैसोबा बियो ओंखारबोयोना अब्लाना जों बेखौ हमना लाबनोसै ओ लाबोननानै जानोसै माने दैलसोआ बेखौ माने जावनानैबो अम हमनाय जायो ओ अब्लाना जावबाथाय बांसिन मोनो जों आरो दैजों माबायोमोन बेबायदिनो खायफा आरो बेखौ ओ माजो ओ बिदिनो एरख' हर ओमफ्राय दैखौनो मोनोमोन माबा होनानै ओ जेनेबा आथाफोर होनानैबो बेखौ जेनेबा अर होनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनोन बिदिनो जोंङो ओ हमना लाबोनानै मालें-मालें सुनानै हमना लाबोयोमोन जेबो जेनेबा लाग्रा बुस थांङाबाथाय आरो लाग्रा लांबाथाय बिदिनो खबाइ-खबाइफोराव बाल्थिंफोराव एसे बुरजा ‌जरामैनो हमनानै लाबोनानै मोनबाथाय जों बेखौ माने आरामसे बिनि खर'फोरखौ गारनानै बिनि गां खौ गारनानै जों एवना जायोमोन माने बिनि थावनाया माने जोबोद गोथाव जायो आरो बेबायदिनो गांजेमा मनै गुसिंग्राखौ जोंङो जायो बेबायदिनो ओ आरो आरो बेबायदिनो जोंङो एंखावरि
औ औ दैयाव मोनो औ औ औ औ औ औ
आबैमोना सोरबा ना गुरनो थांब्लाथाय बे जेखायाव नाजों लोगोसे बे एनखावरि एम्फौखौबो जों नुनो मोननाय जायो जायखौ जों दैज्लां बोथोराव बांसिन मोनो दाबावै बेनि मोननायनि सिजोन जोंना बोथोरा सफैबाय गांजिमा एंखावरि हमनायनि
औ
बे एंखावरिखौ हमना लाबोनानै ओ गांखौबो गारनानै बेखौबो बेदिनो एवना जायो आरो माफा माब्रै मोनबाथाय बाथोन दे जानायखौबो जोंङो ओ नुनो मोनो बा जोंङो जायो जोबोर गोथाव जायो आरो गांजेमा गांजेमानि बुंनो थांङोबाथ गांजेमा होनबाथाय माने बेसेबा मोजां खोनायो नामखौबो आरो बिनि थावनायाबो जोबोद मोजां जेरै बे जोला जायोबाथाय माने बेयो जोबोद मोदोम सिनो आरो गांजेमा जोनिसाय ओमबाना जों जेखौ जेब्ला ना गुरनाय फ्राव मोन ना आरो ना बोनायफोराबो बबेबा उथियो बेखौबो सिङाव मालाबा मालाबा मोनो हाखर हालाफोराव दै दैज्लां बोथोराव बांसिनानो दैै जाबा बिरनायखौ नुनो मोनो गांजेमाखौ जेनेबा ना गुरनो थांबाथाय मोनबोनायखौ जों नुनो मोनो जों बेखौ जों मोनबाय बेनि खर'खौ सेफायनानै खबायफोराव सोना दोनखानांगौ आरो नोंङाब्ला बि जुदि बेयो ओमफ्राय जों बिनि खर'खौ सेफायनानै सेना दोनबाय दोननानै न' ला दस्लाबनानै बेखौ जोङो बिदिनो मासेमोनबाबो बे माने जोबोद थोजासे जायो आरो माने बेनि थावनाजोंनो माने बे बाथोन थबसिसेया। ओरैनो गोथाव जा फाखाजोबगोन। बेखौ जुदि मासि होनानो मोनब्लाबो आरो जोङो गांजेमाखौ नुनो मोनो दा नोंथां बो
औ।
एम्फौ एनलानि अ' बागै
औ।
ओ जेनेबा गन्दामा।
औ नोंथां औ। औ औ।
हेलौ। नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? औ माने नोंनिखौ गोदो गोदो नाय गोजाननिफ्राय रायलायनाय खोनादों।
औ दे बिदिब्ला आं खोनादों दे नोंथां नोंथाङा बुंदो।
औ औ औ ओ दा बेनो आरोखि ओ जोंनि ओरैनि ओनसोलाव बिदिनो नोंथाङा जिखौ बुंलांदों बेखौ जेरै ओ खुसिंग्रा थाबाय, लाथा एम्फौ थाबाय। जेरै नोंथांमोन ओंखारि जोंनि जायबा बेखौ सिंखावरि होननानै बुङो आरोखि
औ
बिदिनो ओ लोगोसे बिदिनो गांजेमा थाबाय ओ लोगोसे बेफोरनि अनगायैबो जोंनि बर' फोरनि जाबावनाय माखासे एम्फौफोर बुंनो थाङोब्ला जेरै जों हा हा गय बिफाङाव आसखाल माने गय बिफाङाव मोननाय एम्फौफोरखौबो जों जानायखौ जों नुनो मोनसै आरोखि नोंथां। औ लोगो बेखौबो लाथा एम्फौआ जेरै बेबो बिदिनो नाथाय बेना माने एसे गुफुर गुफुर कालारनि जायो आरोखि गय बिफां ओ बांसिनानो बेखौ माने एउना नै जानायखौ नुनो मोनो आरोखि ओरैनो गुबुन गुबुनफोर बायदि जेरै लाब दा एम्फौफोरखौ जेरै अनलाजों होनानै मैथायाव होनानै ओ जायो बेफोरबायदि जानाय जाया। बांसिनानो बेखौ एवनानै जानायखौ जोंनि ओरैहाय नुनो मोननाय जायो आरोखि औ लोगोसे बिनि अनगायैबो माने ओ उम बिदिनो मा होनो बेखौ उरि उरि जेब्ला अखा हासै अब्ला उरि उरिया बेराद अखा हाजेननाय समाव उरिया बेराद हा सिंनिफ्राय ओंखारनानै मानि लाइटफ्राव जमा फैयो आरोखि बेखौ जेब्ला नों ओ लाइटनि खाथियाव ओ गामलायाव दै होनानै बा बाल्थिंआव दै होनानै ओ दोनो अब्ला बाहाय मानि उरिया बिरथिंलाबायनानै बाहाय बे दैयाव बोरैबा बिरस'नो आरोखि। बे बिरसन्नानै थानायखौ जों जमा खालामनानै बिनि गांखौ ओ माने गारनानै माने बैनि माने बैखौ माने बिनि मोदोमफोरखौ माने ओ एम्फे उम उरि एम्फौखौ एवनानै जानायखौ नुनो मोनो आरोखि। लोगोसे बेखौ माने जानायखौ ओ जोंनि ओनसोलाव गोबांथार नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां औ माने जानोबो मोजां जायो बेफोरो ओ ओरैनो औ लोगोसे माने एम्फौखौ माने एम्फौ लाथा जायखौ नोंथाङा बुंदों औ बे थ' जोंनि माने बर'फोरनि माने नंगुबै माने ओ एम्फौफोरनि ओ मादाव गिबि सारियाव गोग्लैयो होननानै बुंजायो।
औ थारैनो।
बेफोरनो आरोखि लोगोसे एम फौखौ माने माखासे माने ओ बिदिनो जेरै नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो बानायनाय जायो औ जों बिनिफ्राय माने ओ एम्फौ लाथानि जों बे फिथोबनिफाय गोबांथार माने जोंनि थ्राइबेल माने जोंनि ट्राइबेल बा जोंनि बर' हारिफ्रा माने बिनिफाय माखासे खुन्दुं दिहुननाय जायो जाय खुन्दुङा दिनैनि दिनावहाय बिराद माने दाम गोसा आरोखि औ बेफोरबादिनो माने जोंनि बर' हिनजावफ्रा माने बेफ्राव बेफोरनिफ्राय माने माखासे रां आरजिनानै माने गावनि न'खरखौबो माने माबानाय नुदों आरोखि। औ लोगोसे जानाय होननानै बुङोबा लाथा एम्फौखौ माने जोंनि ओनसोलाव बांसिन एवनानै जानायखौ नुनो मोनो। लोगोसे माने अनलाफोरजों जानायखौबो जों ओ बेराद नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां। औ लोगोसे दे बिदिनो ओ बिनि अनगायैबो माने मैथाफोरजों जानायखौ नुनो मोनो मैथा फ बांगालफोरजों जानायखौ जों नुनो बायदि बायदि रोखोमै जानायफोर खौ जों माने ओ थाय माने जायगा नै जायगा जों माने लाथा एम्फौफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां। औ बिदिनो आर ओ होमबा नोंथां जोंना थाइमाबो जाबायना होमबा नोंथां?
औ दे होमबा नोंथां औ खोना गोजोन्थों औ दे गोजोन्थों।